औ।
खोनादों ना मोजाङै?
औ खोनादों औ।
ओ बिदिब्ला जोंङो मोनसे आयदा सायख'नानै सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ जोंङो ओ सुबुं माहारिनो बा जोंनो ओ न'खर सामलायनायाव बा जिउ खुंनायाव गोनां जानाय ओ गासै मुवा बेसादफोरनि सायावनो सावराय जासिगोन ना?
औ नंगौ नोंथां।
औ। बिदिब्ला आंङो नोंथांखौनो माने जोंनि जिउ खुंनायाव बा न'खर सामलायनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ बा मुवा बेसादफोरनि सो सायाव माने ओ बुंग्रोनो थाखाय माने खावलायो आरो।
औ नंगौ नोंथां। ओ जोंहा न'खर सालायनाय होनबाथ' जोंनि ओ जोंनिनो बायदिसिना आगजु गोबां मुवा बेसादफोर जों बेखौ बानायग्रोना लानांगोन दा
उम उम।
गुबैयैनो जोंहा रांखान्थिया गुबैसिन आरोना रांखान्थि थानांगोन जों ना बा जों जानायफोर आबाद जों मोजां मावना लानाय आबादफोर माइनि आबादखौनो होन बा मैगं थाइगंनि आबादफोरखौनो जों बुंग्रोनो हायो। दा बेबायदिनो न' खर सालायनायाव ओ बायदिसिना आगजु जेरै ओ उम जोंङो ओंखाम संना जानो बेबायदि साराय ओ बा खोस्लिफोर आरि बे ओंखाम संग्रा आ-आथिखालाव जों नुनो मोनो जाय कुकार होनना बुंङो प्रेसार कुकार बेबायदि आरो जोङो ओंखाम संनो थाखाय जोंहा नै आथिखालाव जों गेस सिलिनडारसो बाहायो एल पि जि गेस थ' बेबायदि आरो ओ आरो दं माखासे गामियाव थाग्रा सुबुंफ्राथ' बांसिनानो बे अर बनजोंसो दंफांफोरजों बेजोंसो संना जायो आरो। आरो बेबायदिनो न'खर सालायनाय होनबा आरो जोंहा गुबैयै आ जोंनि जायथ'बा जोंहा थाग्रा न'फोर बा बेजों लोगोसे जोंहा न'खराव थानाय बा जों उन्दुनो थाखाय बिसिनाफोर आरो बेबायदिनो जोंहा टे माने आरांगा बा मा सि बेफोर गासैबो थाजोबनांगौ आरो न'खरावहाय जोंनि गावनि मोजां जिरायनानै थानो थाखाय एा कम्फर्ट जन बेफोरनि थाखाय आरो कम्फर्ट लानो थाखाय थाखाय बेबायदि आरो आरो बेबायदिनो जोंनो गोग्गो दै नांगोन न'खराव ओ लोंनो थाखाय गोग्गो दै आरो जानो थाखाय गोग्गो जोंनि आदारफोर बेबायदि आरो बेबायदिनो जोंहा माने गुबैयै ओ रांखान्थि बिथिङाव एसे दावगानांगोन बा रां खान्थि खामायनानै जों न'खरखौ मोजाङै सालायनांगोन जोंनि जानाय लोंनायखौनो होन गासैबो बिथिङाव जोंनो रां नांखागौ जायो
औ
औ नोंथाङा आरो जों गथ' गथायाइफोरखौ फरायहोनायखौनो होन बा बिथांमोननो जि जोम बायना होनायखौ न'खर सालायनाय गासैबो बिथिङावनो जोंनो रांखौ नांगौ आरो रांखावरिखौ नांखागौ नांगौ जाखायो थ' बेनो आरो दंबावो औ नोंथाङा एसे बुंना होना बिदिबा बुं खुरना होदो आरो मा मा जोङो नांबावो औ औ नंगौ
दा जोंनो सुबुं माहारिफोरनो जिउ खुंनाय बा न'खर सामलायनायाव गोनां जानाय मुवा बेसाद होननानै बुङोबाथ' जोंनो गासिखौबो नांजोबगौआनो
नंगौ नंगौ
औ दा बे हिसाबै जोङो गिबियावनो ओ थाग्रोनो थाखाय गंसे न'खर जानो थाखाय जोंहा न'खौनो नांग्रोगोन गिबियाव जों थानो थाखाय जि थु न'नि गेजेरजोंसो बा न'आव थानानैसो जों सानदुं अखा बारहुंखा खैदां खैफोद बा जिब जुनार निफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों न'सिङाव हाबनानै थानो नांगोन ओ अब्लासो जों रैखा मोननो हागोन दा बे हिसाबै जोंहा ओ न'खौ नांग्रोगोन बा न' लुनायावहाय गोनां जानाय मुवा बेसादखौ जोंनो नांगोन।
नांगौ।
आरो बेबायदिनो आ जोंहा ओ नोंथाङा मख'लांनाय बादिनो जोंनो गोग्गो जाग्रा आदार जेरै जानाय बा लोंनाय दै बेफोरबायदिखौथ' नांजोबखागोन जिहेथु बे हिसाबै ओ जोंनो जानाय आदार बानायनो थाखाय माखासे सम जोङो माखासेखौ गोथाङै जाजायोब्लाबो फिथाइ सामथायाइफोरखौ नाथाय माखासे आदारफोरखौ जोङो संनानै जायो दा बे हिसाबै जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय गोनां जानाय माखासे गोबां मुवा बेसाद फोर नांगौ जायो बेखौ नोंथाङाबो एसे मख'लांखाबायानो जिहेथु संग्रा संग्रा खावग्रा आइजेंफोरनि गेजेरावहाय जेरै ओ सिगांनि समावहाय गासैबो बनजों संनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथि खालाव गोबां न'खरानो माने गेसजों फिजिनि गेजेरजों माने संनायखौ नुनो मोनसै अब्लाबो गामि ओनसोलाव खायसे खायसे दाबो गोबां न'खरफोरखौ माने बनजों संनायखौ नुनो मोनबावो। ओ दा बे हिसाबै आरोबाव जोंहा ओरै फारसेथिं थाहैबाय खुखार आरो फारसे सेथिं जोंनो ओ दो साराय खोस्लि बेबायदि जोंहा माइरं सुग्रा खेरखा आरो दै लोंनो थाखाय जोंनो गिलास बेफोरखौ नांगोन। लोगोसेनो ओ आरोबाव माखासे मैगं थाइगं लाग्रा औवाजों बानायजानाय जोंनि गोदोनिफायनो सोलिबोनाय दोरोङारि आइजेंफोर जेरै जोंहा सान्द्रि थायो ओ बेनि उनावहाय जोंहा बेबायदिनो लाव लाव खालामनो थाखाय साग्लिनो थाखाय सागं थायो बेखौ ओ औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन। जोंनि ओनसोलाव आरो बेबायदिनो मैगंनि खादा आरो बेबायदिनो जोंहा माइरं जावनो थाखाय संग्राय सान्द्रि औ आरो सानदांगा बेफोरखौ खौ जोङो माने संनाय खावनायावहाय सोमोन्दो गोनां होननानै जों बुंनो हायो आरो फारस सेथिं दानिया जोङो ओ न'खर खुंनायावहाय जोंहा ओ जों माने गोबां माने खायसे बर' फोरा बाथौ धोरोम सिबियो हिसाबै जायफोरा बाथौ दोहोरोमनि न'खरनि बिसोरो माने ओ बाथौ दुमनायावहाय औवाखौहाय बाहायनाय जायो बेबो जोंनि न'खर खुंनायावहाय सोमोन्दो गोनां। आरो जों सिगाङावहाय मिथिनो मोनोमोन माने गथ' जोनोम जाजेननायावहाय औवानि निस्लि बा औवा दाहारजोंहाय बेखौ गथ'नि उथुमै जे ओ ससे थायो बेखौहाय हास'नाय जायोमोन होननानै जों मिथिबोदों आरो बेबायदिनो जोनोमनिफाय जागायनानै थैनायसिम थैनाय समावबो औवानि बाथि बानायनानै बा फांसे औवाखौनो दाननानै बेजोंनो बाथि बानायनानै ओ गोथै थैनाय सुबुंखौहाय बाननानै लानानै थांनाय बे खौ नुनो मोनो ओ बेखौ नायोबा जोनोमनिफाय माने थैनायसिम जोंनो माने बेफोरबायदि मिथिंगानि मुवा बेसाद बेनि सायावनो जों सोनारनानै थायो। आरोथ' दाबो गामि ओनसोलाव जोङो फ्रायै बा बयबो जोङो दाबो बेबायदि मिथिंगानि मुवा बेसादजोंनो बा औवाजोंनो जोङो गोथै बाननानै लांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां। आरो बेफोरनि अनगायैबो औ दे बुंलाय नोंथां?
औ जोंहा माने जोंनि आ न'खर सालायनायफोरावहा जोंनि बर' हारिनि न'खर सालायनाय बा जोंनि जिउआवहा बर' माहारिनि सुबुंफोरनि जिउआव जोंनि बे औवा दंफाङा बिराद गोहोम खोख्लैयो आरोना नोंथां। जों न' न' बानायनायखौनो होन। ओ जों जिखुनु बेरा दुंनायखौनो होन जिखुनु माने जिखुनु जिनिस खौनो जोङो ओ औवा दंफांखौ बाहायो आरो आरो औ। जोंनि खामि हेबनानै बा औवा रोंजों जों खायो दुरुं खामनानै आरो बेबायदिनो जोंना बाथौ सालियावबो जों बाथौआवबो दु जेवरा दुंनायाबो बेरा दुंनायाबो बे ओ बे औवा खौनो बाहायो जोङो आरो बिदिनो नोंथाङाथ' मख'बाय मख'खाबाय जोंनि जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम जों औवाखौनो बाहायो। जोबनाय जायो आरोना जोंनि जिउआव हा अ' बेबायदिनो आरो जों औवानिफायनो मोननाय जों जेबा औवा मेवाय बेख खौ जोंनो ओंख्रि जानाय जायो बा बेफोरबायदि आरो। आरो बेबायदिनो आरो जोंनो न'खर सालायनो होनबा जोंनो गोदो गोदाय समावबो जों नुयोमोन हान्था मेला बा हान्थिनो थाखाय गोदो ओ गावनि न'खरावहा मा-माने बिदि मोसौनि गारिफोर बे फुबादि हान्थामेला राहायावहा बाहायोमोन गोदोनि सुबुंफ्रा। आरो आथिखालावबो जों हान्था मेला खामनो जोङो दा बायदिसिना जेरै साइकेलनिफाय लानानै दायो मटर गारिफोर नङाबा साखा खब्रैनि गारिबो लानाय नुयो न'खर न'खरावनो आ आद थिखालावहा थ' बेफोरबो बेफोरबो जाहा माने न'खर सालायनायावहा अ जों बाहायनाय मुवा बेसादफोर आरो औ बेबायदिनो आरो न'खर सालायनायावहा गुबैयैै बुंनो थाङोब्ला आरोबाव जोंहा ओ जों सालायनायजों लोगोसे जों जानाय लोंनायजों खाम लोगोसे जोंहा ओ गियान लानायफ्रावबो जों जोबोद माने बा जों सोलोंथाइ लानाय फोरावहा जोंनि न'खरनि बिहोमा ओ जायथ' बिगोमाफ्रा जोबोद माने खामानि बा मोजां गोसो होना होथाब नांगौ। थ' बेबायदिनो औ अब्लानिया गथ'फोरनो मोजां गियान लाहोनो हाबासो न' खर मोनसेयाबो मोजां सोलिलांनो हायो। जेबो आब्रुद थि गोनां बेबायदि लानानै बा जेबो दावराव दावसि गैयालाबानो मोजां न'खर खुंलांनाय आरो लोगोसे गिदिर फोरखौ सनमान होनाय बा आ उन्दैफोरखौ अननाय बा समाजनि नेम खान्थिफोर खौ मानिनानै सोलिनाय बेबायदि आरो नोंथां। आरो जाय ओ गाज्रि खामानिया गाज्रि ओ मोजाङा मोजां बेफोरबादिखौ बुंनो हानाय मानसिफोरनि सिगाङाव बा सुबुं समाजनि सिगाङावहा बेफोरबादियानो माने ओ बेफोरबायदि गियानखौ होयो आरो मोजां न'खर मोनसे न'खरनि आ सोद्रोमाफ्रा आरोना। जुदि बे न'खरावहा मोजां गियान लाहोनो हादों। बेबायदिबाे आंनिया औ नोंथां दे।
ओ नोंथाङा नोंगौ जोबोद मोजांखौनो बुंदों। दा जोंनो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बा आबाद मावना दा रां, रुफा खालिबोल' जों बेफोरखौ थाबानो जोङो माने थांनानै मोजाङै थांनानै थादों होननानै जों बुंनो हाया। मानो होननानै बुंबा जोंहा बेफोरबायदि जानाय लोंनायजों लोगोसे गाननाय जोमनायजों लोगोसे जोंनो माने गियाननिबो गोनां जायो। लोगोसे सोलोंथाइनिबो गोनां जायो। आरो जोङो आखल आखु गोग्गो आख खल आखु ओ गु ओ जोङो माने सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनाय बेफोरखौबो जों सोलोंनो गोनां जायो नोंथाङा बेफोरखौ जोबोद मोजाङैनो बुंदों आरो बेफोरनि गेजेरजोंसो जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो दावगानोबो हायो। आरो जोङो आब्रु थिनि गेजेरजों आरो गोग्गो सावस्रि लाखिनायनि गेजेरजों थांनानै थायोब्लासो जों जिउआवहाय माने ओ जाफुंसार जिउखौहाय दानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां थ' बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां औ दे बिदिबा गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ दे औ गोजोनथों